औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां मा खौरां
खौरांथ मोजांङानो नोंथांनालाय माथो खौरां
मोजांङानो आंनियाबो
ओ नोंथाङा मा खालायगासिनो दं
आंथ दायो ओरैनोसो दंथयो जेबो खालामाखै नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दंथयो दा नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा मोनानि जाग्राखौ जाबायमोन नामा मोनानि
आंथ ओ दायो जाथनाय जायाखै
ए
नोंथांङा जाखांबाय नामा
आंथ जाखांबायानोमोन नोंथां
नोंथांङा मा ओंख्रि जानायमोन
ओ जोंना ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां मा होनो मैथा खान्थाल बेगर ओमफ्राय नासोमोन
नोंथांमोनना ओंख्रियाथ जोबोद गोथाव गोथावानो होमबा
ओं नोंसिनालाय माथो नोंथां
जोंनाथ ओं या दालि जहल ओमफाय पटल एवनायसो जागोन नोंथां
निरामिसबाबो जायो नोंथां
दासाबलायसै आरो माथो बाव
दा नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि खामानि मावफुगासिनो दं नामा
औ नोंथां नै माइ गायगासिनो दंङ दायो
ए हालौनाय हाबाफारियालाय जोब्बाय नामा
हालौनाय माने माइयाथ दायो गायनांगौ दंबावोआनो जोबथयाखै नोंस्रालाय गायनाय हाबाफारिफ्रा माबायदि सोलिगासिनो
जोंनाथ देग्लाय गायनायानो फेलेंसो थांसिगोन बायदि माने माइ गायग्रा गैयैनि जाहोनाव गुबुन बोसोरफ्राव बेलेगनो गायहोयोमोन आदि बायदि। दा देग्लाय आदि गायग्रायानो ओंखारासै।
आथिखालाव माइ गायग्राफोराबो हाजिरा मुजिरायाबो बिराद दाम जाबाय। खरसा बिराद थांसोगारो। गावनो गाव गायबाबो हाखवा हाखवा। आरो खामला मुजिरा होबाबो दाम दरफोरखौनो होख'नो हाया-हाया। गोबां रां ला थांसोगारो।
ओम। दाना गोदोनि बायदि नंलाना थां समफ्राबो गासिबो दामफ्रानो बारायजोब्बाय।
गासिबो समजों लोगोसे सोलायजोबबाय होननाया बेफोरनोसै।
औ। दा नोंथांमोना होमबा खोथियाखौ फुखांबाय होमबा गायगासिनोआनो ना माथो नोंथां?
गायगासिनो नोंथां।
आरो बिगानैै बिगाथामसो दंबावो।
ओम। मा माइखौ गायदों नोंथांमोनालाय?
जोंहाथ' रनजितखौनो गायदों सिगां बोसोराव फरिमलबो गायोमोन। खिन्थु एबारनियाव रनजित गोजा गायजोबनाय जाबायानो।
ए माइब्रा माइखौलाय गायाखै नोंथां?
माइब्रा माइखौ गायथ'नाय जायासै आगोल बोसोरावसो एसे गायफादोबदोब मोन देग्लाय गायनाय जायासै मोनसेखौनो गायजोबसै होननानै बेखौनो गायबाय।
उम। बैसागो बोथोरावलाय होमबा जुमाय बानायनाय एसे गोब्राब जासि गोनना माइब्रानि जौखौ?
माइब्रानि जौखौथ' माइरंखौ बायनांसिगोन। आरो माथो उफायबावसै दाथ'।
ए। होमबा माइरंखौ बायनानै बानायो आरो नोंथांमोना गायनाय जायाबा?
औ। माथो उफायानो गायनायानो जायाबा सोरनावबा बिदिनो बायनानै संनांसिगोन बैसागु दिनफ्रावबो जौ जुमाय नङाब्लानो जाथारा इसेया नांथारगौ दायो।
औ-औ नोंथां बेथ' सैथोआनो आरो बर' बर' हारिना आलासि सिबिनायाव एफा एनै खाबफा खाबनैया थाखायो।
बेफोरो बर' हारिनि दोरोङारि मुवाखौनो होननांगौ जाबाय एसेबाबो नांथारगौ। आरो बैसागुआथ' जोंनिनो बर' हारिनिल'खा नालाय। बेयाव एसे एनैआथ' बाहायनायानो जाखायोआनो आलासि दुमसि फैनाय सोरबा गामिनि रंजानाय बेरायनायाव होनाय।
औ-औ।
गवानो।
उम। दा जानाय लोंनायनि बारै रायज्लायनायानो जाबाय नोंथां। होबा नोंथांनि फेभरेटआ माने सबसे गोथावसिन मोनग्रा बरनि दोरोङारि जाग्राया माखौ
आंथ नारजि अमाखौनो बिराद मोजां मोनो एखदमबारे अमा मेजेम ज्लाव ज्लावजों गोथाव जाथारो। नोंथांङालाय?
आंबो मोजां मोनो नोंथां गासिबखौबो मोजांखौनो मोनो होनजायो। सबायजों दाउजोंखौबो नाफाम बाथोनबाबो।
ओम।
अनला मेवाइखौथ होननांलासो अनला मेवाइ दाउ
सबायाइजों सामआ जोंलाय नोंथां
हाब सबायजों सामजोंहाबो बिराद गोथाव जायो नोंथां खिन्थु दा जोंनि फारसे स सामखौनो मोननो थांनो नागिरा नोंथां।
औ बेबो मोनसे खनग्राफ्रानो गैलााबा रावबो खनहैनो थांला दैमा दैसायावनो।
बयबो गावबागाव बायनानै जानायनिल जाबायब्ला रावबो ओरैनो थागारनायानो गैला बेनिखायनो दुब्लिफ्रावबो ओंखारला रावबो दैमा दैसाफ्रावबो रावबो दुगैहैला फनहैला मोननोनो थान जाबाय।
आरो जोंना ओरै फारसे एसे नोगोरारियावबो गोलैबायना नोंथां दा जोंनि जा दंखिनि दैमा बे जिंफ्रावनो दाखोर दाला गारनानै एसे दै गाथोनफ्राबो गुबुंले जानो हमबाय आरो नोंथां।
नङाबा माथो। दैमा दैसाफ्रावनो बेबायदि दाखोर दाला गारनानै लेथ्रा जाजोब्बाय गासिबो।
उम।
नाफोरखौनाय मोननो ख जाबाय
औ नोंथां नों नंगौ दा। नोंथाङा मा होनो गोलोम बोथोरनि एसे। बेरायनो थेरायनो जेबो प्लेनिं लायाखै नामा बयबाफोर
आंथ नै माइखौनो हाथवाखैना माइ गायनाया जोब्बा एसे साननोसै नामा। आमथिखुवायावबो दाखालि जेरावबो बेरायहैनाय जायासै
ए।
सुवायाव थांनायलाय सोरनावबाफोर माइ गायखांनानै गरम बोथोर औ एसेनो गरम बोथोरनि नामाव बेरायजोबफ्लानोसै आरो।
ओम। दा नोंथाङा आमथिसुवानि खोथा होननायलाय फंनैसो सोंनो सानबावबाय आङो आमथिसुवानि बारै दा नोंथाङा आमथिसुयाव मा मा खालायखो
आमथि सुयायाथ फिथाय समोमथय जानायसे बरफोरनि बाथ फिथाइ सामथायाइ जानायनि दिन हिसाबै मानियो दा बेयाव फिथाइ सामथायाइ जाबाय गामियै जोंहा मानि आहुथि सावो सोरबा सोरबा
औ नोंथां!
आरो जोंनियाथ जोंना ब्रह्म नङा नालाय आवाथि सावनाय जाया जोंनिया खिथु गामियाव आम सुवाबा जयै ओंखारनानै रायजोै खामानि मावनाय जायो आरो। बेयाव हाग्रा बायदिसिना जायगाखौ एवस्रांनानै दाखो गामिनिखौ साफा खालामो। हाग्रा दाखो दाला बिदि गारनाय मानाय। साफा खालामनानै दोनो ओइदिनखालि
नोंथांमोननि लागोआवलाय जोलुर जोआखै नामा आमथिसुवानि नामाव? सेंग्रा बोराय।
अ' जोंनियाव देग्लाय बे बे बाराव जोनाय जायासै सिगां बोसोराव जोनाय जादोंमोन दा माइ गायनाय थिनाय बोथोराबो सफैबायना बोरायफ्रा जों बुरजोनानै बोरैबा खारनो हायियाव। एसे खारब्रेनानै जोनो हायियाव जो मजायनानै जोफ्लांनायाव जा जानो बा सोरबा फोर एसे दुखु मोननाय मेंनाय बारा जायोना। बेनिखायनो माइ गायनाय बोथोर जानायलाय जेबो माबानाय जायासै बिदिखौ खालामनाय जायासै। नङाबाथ' सिगां बोसोराव जोबायानो थायोमोन।
उम गायनाय फुनायाव खहा जायोना। सासे मानसिया आघाद जायोबा हालौनांगौ
दानिया न'खरा फिसा फिसा जाजोबबायना बयनियाबो सासे गैयियावनो बिराद खस्थ थ' जायो। नोंथांमोनहालाय आमथिसुवायाव मा मा खालामनाय?
जोंनिथिंबो नोंथां ओ जानाय बे फिथाइ सामथाइ गोमोन बिदिनो आनारस एबा रैमालि फिथाइखौ जाबाय। आनारस फिथाइ, खान्थाल फिथाइ, थाइजौ फिथाइ बेफोरखौ जा नाय जाबाय जोंनि फारसेबो देग्लाय जोंनिथिंबो जोलुर जोनायखौ जायाखिसै।
औ गामाखालिथ'जाबाय थायोमोनानोना?
जायो गामाखलि जायो जानाया आरो एसे नोगोरारिबो गोलैबायना। थां माने गामि गामि गफाथारबो नंला जाहैबाय। गामियाथ' गामि होमबाबो गावजों गाव ओंखारलायनाय जायासै। देग्लाय ओरैनो नोंथां एबार जोंनि फारसेबो बेरायनो फैनो हागोन जोंनि फारसे देग्लाय रायम'ना नेसनेल पार्क खाथियाव वाटार पार्कबो मोनसे खुलिनाय जाबाय। ओरैनोथ' रायम'ना नेसनेल पार्कनि बारै खोनाखाबायदा नोंथाङा?
औ खोनानायाथ' खोनायो आरो बे सुइमिं फुल बे दुगैग्राया गोदान बानायनाया फाराग बेयाव बेरायहैजागोन गोलोम बोथोराव दुगैनो ओरैनो उन्दै उनला ज' बेवनो।
औ बिराद मोजां गथ' गथ'फोरखौ लानानै फैनो।
उम
सम सम खाथायनो बिराद मोजां जागोन नोंथां।
औ औ।
आरो बेनि फारसे दावगालाङोबानो आरो मोनसे गाथोन दंबावो बे गाथोनआ बे गाथोननि मुङानो जाहैबाय चौधुरि घाट। बे गाथोन बेगाथोना चौधुरिघाट गाथोन दङ नोंथां बिनि दैया दैमाया भुटाननिफ्राय फैनाय। जुमदुवार जुमदुवार फारसेनिफ्राय ओरै दावख्लायबोनाय नोंथां। बयबो बिराद मोजां दैया गोलोम बोथोरावबो थान्दा जायो।
गाथोननालाय गोदोनिफ्रायनो दंमोन ना जाम्फै जावब्रबनाय जालायखो बेलाय?
गोदोनिफ्रायनो दंखायो नोंथां।
आतसा आतसा। नामखौ दिनैसो खोनाफेरनायखाय आंलाय गोदानै गोदानै बानायनाय जाम्फै ना मा जाखो नंदा।
आरो बवहाय बर'नि दोरोङारि बिदिनो खेराइ फुजाबो होनाय जायो नोंथां। बे दै दैमा जिङावनो।
अ बेखौ संकससो होनामोन दे।
अ संकस फारसे दावखोनांगौ नोंथां संकसनि ओरै दावखोबावनानैसो संकसआ ओरै जारागुरि फारसे थाहैबाय ओरै बे चौधुरि गार्डआ ओरै सराइबिल फारसे थाहैबाय।
आं दा खेराइ होनाय होननायखाय संकज सो सानदों माने बे संकसआवसो खेराइ हैैनाय जायोमोन नालाय औ औ
दैमाया नाम माने गुबुन गुबुन जायगायाव सोलायलांबाय थायो बे नामानो। संकस दैयानो होनजायो ओरै फारसे खिन्थु सौधुरि गाट होनो आरो नोंथां बे
औ
दैमायानो जिखुनु मोजाङानो नोंथां औ बेरायनो फैनो हागोन सम लानानै।
औ औ मोनबा नायजागोन बे।
उम नै गायनाय फुनाय हाबाफारिफ्रा जोबोबा दैज्लांनि
गायनायानो एसे सम लाबावगोन नामा माथो अखाफोरानो आथिखालाव बारा हाबांदियानो गायनाय फुनाय समबाबो।
उम दानिया अखानि बोथोराबो सोलाय सोल' जानो हमबायना नोंथां।